औ औ खोनाबायना?
खोनादोंदा?
औ औ खोनाबाय ।
मा खालामगासिनो नोंथाङा? बुंलाय मा होन्दोंमोन ।
मा खालामदों होन्दां?
ए नै ओरैनो जिरायना दंथयो।
न'आवनो ना बायजोआव?
औ नै न'आवनो नोंथाङालाय?
आंबो न'आवनो जिरायना दं ।
औ नोंथाङा सोमोन्दोफोरखौ मिथिजोबो दा बर'नि सोमोन्दो गाबज्रिनायफोरखौ?
मिथियो मिथिनायालाय
औ ओरैनो जेनेबा सोमोन्दोखौ जों बोरै गाबज्रिजेनग्रोनाय बेनि जाहोनखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
सोमोन्दो गाबज्रिजेननायखौ आं बेखौ बारा मोजाङै मिथिया।
औ
नोंथाङा मिथियो नामा?
आंनि सानना मोननायाव आं मोनदांदों आरो जेनेबा जेन बा गेदेर बा उन्दै फोरखौ मान होनानै बा सनमान होनानै ओ सनमान होलाय थाखाय जेनेबा बे सोमोन्दोखौ लाग्रोनाय जादों आरो जेनेबा बिदाफोरखौ आदा होननाय बा फंबायफोरखौ बाबु बिदि होनना गाबज्रिनाय सोमोनदो सोमोनदो बेनि थाखायनो माने सनमान होनानै गेदेर उन्दै सिनायथि होलायनो थाखाय माने बे सोमोन्दोखौ गाबज्रि जेनदों होननानै आं सानो आरो जेनेबा।
औ औ
नोंथाङा मिथिबाय दा?
मिथिबाय औ मिथिबाय।
औ नाथाय आंहा बैफोरबायदि बांद्राय गोथौ गोथौ सोमोन्दोफोरखौ बांद्राय मिथिबाङा आरो एसे खाथि खाथि सोमोन्दो गुसुं गुसुंफोरखौसो बांसिन मिथिनाय जायो।
औ जेरैहाय?
ओरैहाय बिदिनो बिमा बिफाफोरखौथ' मिथिबाय बिदिनो जेनेबा एसे गोथौ सोमोन्दो बिमा जेनेबा बिफानि ओ बिफानि बिफा आरो बे बिफानि ओइ बिफाफोरखौ मा सोमोन्दो जाहैयो बेफोरखौ बांद्राय मिथिया आरो जेनेबा आबौनि बिफाफोरखौ आरो बे आबौनि बिफा बै बिफाखौ बेफोरबायदिफोरखौ बांद्राय मा जायोथाय? आबौनि बिफाखौ
आबौनि बिफाखौ आयं जायो।
आयंसो जायो दा ना आबौसो जा यो होनना सानफ्लांबाय थायोमोन आङो। दिनै नोंथाङा खोनथानासो मि थिबाय आङो।
औ औ
बिदिनोथ' दानाथ' आथिखालाव बिमा बिफाफोरखौ आइ आफा होननायखौनो गाबज्रिनाय नुबांला नोंथां?
औ बांसिनानो मामि बाबा बिदिसो बाहायग्रा जाबाय।
औ माने बै गोदोसो बांसिन बाहायोमोन आरो जेन बा आइ आ फा होनना गाबज्रिनायफोरखौ औ माने होननायावबोथ' मोजां खोनायो नाथाय ओ जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि आइ आफा सोमोन्दो लानायखौ एसे खम जालांनाय नुबाय आरो खमजों माने नुनायानो जालादां ना नोंथां खोना नायानो जाला
उम खोनाला औ
बे गामि
आइ आफाखौनो होनो लाजिग्रासो जालांबाय दानिया
गामिफ्राव थानायफोरासो बिदिनो साफा सानै बाहाय बुंसै दाना बांसिन माने बुंनाय खोनाबावला
औ
बे टाउन सहराव थानायाथ' बांसिन मालाय बिमाखौ मामि देदि बि फाखौ पापा बिदिसो होनोआरो बांसिन बे माबायाथ' मा सो होनबावो बिमाखौ मायाथ' बे जोंनि बर' सोदोब नङा जाहैबाय ना?
औ
बे एसामिस सोदोबसो नामाथाय ना माबा मा
माया औ औ एसामिस सोदोब बेयो।
औ आरो बे बिफाखौबो बाबा होननायाथ' बेथ' बर'नि सोदोब नङाना?
मा सोदोबथाय बे बाबाया?
थ' बेबो एसामिसआनो सोदोब जानांगौ दां?
एसामिसानो ना?
औ आंनि सानना मोननायाव एसामिसआनो जागोन नोंथां।
आंबो बारा मोजां मिथिया बेखौ।
औ माने बर'नि सोमोन्दो लानायफ्रा गुबै बर' रावजों जाला आरो बांसिन दाना बे गुबुन राव हाबदेरजोबसै।
औ मिक्स जाजोब्बाय ओ गलाय गथाय जाजोब्बाय।
आरो बै बिफानि फंबायखौ नोंथिं नोंसोरथिंजाय मा होनो ओरैनो आदै होनो ना दादै होनो?
आदैयानो होनो जोंनिथिंबो।
अह आरो बे बेखौबो जोंनि थिं सोरबा सोरबा बिदिनो दादासो बुंनाय जायो।
दा जोंनिथिं सोरबा सोरबा दादि होनो ओमफ्राय बांसिनानो आदैखौनो होनो।
गुबैयैथ' बर' रावजों आदैयानो जायोदांना?
आदैयानो औ बर' सोदोब आदैया।
बे जोंनिथिंथ' दादासो होनो सोरबा सोरबा बांसिन आं दादा होननायखौ नायो बे दादायाथ' गुबुन राव जाहैलायबाय बर'नि नङा।
औ औ नोंथाङा मा होननानै गाबज्रियो?
आंथ' आदै आदै आरो दादि बे मोननैखौ बाहायनाय जायो आङो।
अह
ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा आरो गुबुन जायगाफोराव आङो माने बिदाफोरखौबो दा दा होनना गाबज्रिनाय खोनादों आरो।
औ जोंनिथिंबो होनो दादा।
औ माने बे बे दादायाथ' बै गुबुन जाव रा राव जाहैबाय। आदासो जायो गुबैयै बर'आवथ' आदा।
उम नोंथाङा बिमा फि फाखौ आइ आफा होननानै गाबज्रियो ना मामि बाबा होनना गाबज्रियो?
आं आइ आफायानो बुङो बुंनाया। नोंथांमोननियावबो नोंलाय नोंथाङा?
आंबो आइ आफाखौनो गाबज्रियो।
औ बेनिफार बै माबाखौ मा होनना बुङो गाबज्रियो नोंसिना जेनेबा ओ नोंसा आफानि ओ फंबाय बा आदैनि बिसिखौ नोंसा आफाया मा सोमोन्दो जों गाबज्रियो नोंसोरनिथिंजाय?
आफानि फंबायाइनि बिसिख'?
औ
बेखौ
जेनबा नों सोमोन्दोआव मादै जाबाय।
औ औ।
बेवाय।
बेवाय ना औ बेव बेव बेवाय आरो उन्दैफोर ब बे मोननै सोमोन्दोखौ बाहायो आरो।
औ औ नोंसिनिथिंबो बेखौनो बाहायो। ना?
जोंनियावथ' आं खो-खोनानायाव जोंनि ओनसोलाव माने खैनाफोर होनना गाबज्रिनाय खोनायो आरो बांसिन।
खैना
माने खैनाफोर होनना गाबज्रियो माने बेवायानो जाबाय अननाय रावजों खैनाफ
अ जोंनिथिंजाय खैना खैना सोदोबखौ हिनजाव गोदान फोरखौसो खैना होनो।
औ औ खैना गोदान होनो उम। बैखौ खैनाफोर होनो आरो जोंनिया ओरैनो।
औ।
बुंनायाव
उम जायगा लानानै जायगा उम जायगा लाना जायगा आलादा आलादा गाबज्रिबाय।
औ जेनबा बे आरो जाय खैनाफोर गाबज्रि गाबज्रि जाग्रा बे गाबज्रिग्रा मानसिखौ जेनबा ओ नोंसा बाबाखौ जेनबा बे नोंसा मादैया मा होनना गाबज्रियो इनफाय? सोमोन्दोआव मा होनना सोमोन्दो लायो।
गिदिरफोर होनो।
औ एखेयानो होमबा जोंनियाव गेदेरफ
एखेयानो औ उम।
बिदिनो ओ जायगा लाना जायगा आलादा जाहैबाय सोमोन्दो लाज्लायनायफोराबो ।
औ
ओमफ्राय आरो आथिखालाव एसे एसे खोनादों आरो जेनेबा बिहामजोफोरा बिहाव बिखुनजोखौबो बांद्राय सोमोन्दो लानाय खोनालानो बोराय बुरैसो ना गाब ज्रिनाय खोनायो माने बियाव बिखुनजोफोरखौ ।
खोनायो जोंनिथिंबो बिदिनो सोरबा सोरबा ।
गासैबो नङा बिदिनो साफा सानै थाबाय।
औ
बे बोराइ बुरैफोरखौथ' जेनेबा फिसौफोरासो ओरैनो बिबौ बा बिबैफोरखौ जंखायनो थाखायसो बोराइ बुरै होनो बिदि जंखायनाय रावजों। नाथाय बे बिहामजोफोरा बेफोर बायदि बुङोब्लाथाय उसुबिदाद्राय जाद्रायो आरो जेनेबा
औ उसुबिदा खोनायो ना सनमान गैयि औ।
बिदिनो समजों लोगोसे गोबां सोलायलांगासिनो जोंनि बर'नि सोमोन्दो लानायफ्रा।
औ। मालाबा समाव गोमालांजोबनोबो हागौसो।
औ गुबुन रावजों जाहैजोबनो हागौ गुबुननि राव खौ बजबना लागासिनो जोंनिया लासै लासैनो। गावनि गुबै बर' रावफोरखौ गारनानै बेफोरखौ साननांगौआ सम जानानै फैबाय नङाबाथ' जोंनि बर'नि गुबैयै रावफोरा लासै लासै
गोमालांजोबगोनसो ओम ओम।
नों आंजों दा साव बुं सावरायलायनानै ओ बुजायलायनानै लाबोफिनाबाथ' बे गोमालांनाय लामायावनोसै।
औ औ।
जे होमबा नोंथां बे जाथ'सिगोन नामा जोंना रायज्लायनाया।
औ दे नोंथांबो टाइमाबो जाबाय समाबो औ दे।